अ खोनादों आब' अ नोंथां।
औ खोनादों नोंथाङा माबोरै दं? मोजांना ओ औ दे आंबो गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दङ दा नोंथाङा दा एसे सम दङबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो फन खालामदोंमोन।
औ सावरायजागोन नोंथां आरो दायो आंथ' ओरैनो फ्रियैनो दं नालाय सावरायजागोन।
औ औ दे बिदिब्ला आं जागायनोसै जों दिनै सावरायनोसै जे फिथाइ सामथाइ नङा होमब्ला फिथाइ सामथाइ औ जोङो फिथाइ सामथाइनि बागैनो सावरायनोसै आरो। फिथाय सामथाइ होनो ब्ला जोङो गिबियावनो बुंनो हागोन जे जोङो न'आव मोननाय फि फिथाइ सामथाय जायखौ जोङो न'आव गायनानै जायो नङा होनोब्ला बे ओ बे फिथाइ गिबियाव बुंनो हागोन जे जोङो न'आव मोननाय होनना बुङोब्ला थाइजौ खा थाल लिसु नङा होमबा बेफोर फिथाइ सामथायखौ जोङो गोलोम बोथोराव मोननाय जायो गोलोम बोथोराव मोननाय फिथाइ सामथायाइफोर दंबावो बे जाम दंबावो आरो लिथुखु दंबावो लिथुखुखौ नोंथांमोननिथिं मा बुङो नोंथांहा बुजिदोंना
औ बुजिदों
लिथुफोरखौ बुजिदोंना उम दे औ आरो गोलोम बोथोराव मोननाय होनना बुङोब्ला जोङो नोंथाङा माबाफोर गोसौ फैबावदों नामा गोलोम बोथोराव मोननाय फिथाइ सामथाइ बे थाइजौ खान्थालनि अनगायैबो
ओ थाइजौ खान्थाल ओमफाय
औ जों सुमफ्राम जों सुमफ्रामखौबो लाजायो औ गोलोम बोथोराव मोननाय होनना बुङोबा औ आरो गोजां बोथोराव मोननाय होनना बुङोब्ला जोङो बे बांसिन कमला कमलाखौ मोनो नङा होनोमब्ला बे गोजां बोथोर समाव बेनि अनगायैबो जोङो नारेंखलबोथ' रोखोमसे फिथाय जों बेखौ ओ गोथाङैबो जाजायो बा बिनि नारेखलनि बिदैखौबो औ औ बिदैखौबो लोंजायो गोलोम बोथोराव लोंनो बिराद मोजां बियो मोनसे मिथिंगायारि जेराव माने जेबो ओ माने बे दानि जुगनि बायदि केमिकेल बा माबा माबि बेफोरबायदि थाया आरो पिअर मिथिंगानि फ्राय मोनखानाय बियो गोलोम बोथोराव लोंजानाय दै बायदि बियो नारेखल बिदैया नङा होनब्ला बेखौ लोङोब्ला देहानि गोबां मुलाम्फा जायो देहाया थान्दायै थायो बे गोलोम बोथोराव बे बांद्राय गोलोमो नालाय दैया ओरैनो गोलोमदै जानानै ओंखारलांखायो बेयाव जोंनि दै देहायाव दैनि आंखाल जायो बेयाव नारेंखल बिदै लोङोब्ला जोंनि मोदोमा देहाया थाजिम थायो
औ नंगौ
आरो नोंथाङा अ फिथाइ सामथाइनि बागै नोंथाङा माबाफोर बुंगोन ना नोंथाङा बुंदो बे फिथाइ सामथायाइ। जानायनि बेलायाव माबाफोर मुलाम्फा मा मा मुलाम्फा जायो।
औ जोंथ' फिथाइ सामथायाइखौ जानो मोजां मोनखायो नङा होमबा नोंथां। ओ फिथाइ सामथायथ' जोंना बेबायदिनो जेनबा बोथोर बोथोर लायै बोथोर मोनो जोङो जेरै मेसें बोथोर दैलां बोथोर नोंथां बुंनाय बायदि जेरै दैलां बोथ थोराव जोङो बेबायदिनो ओ थाइजौ खान्थाल एबा बिबादिनो ओ सफारि एबा बिदिनो लिसु एबा आसफल गोबां बेबायदिनो रोखोमनि फिथाइ-सामथाइ मोनो आरो ना। ओ नोंथां होननाय बादिनो बे नारेखल नारेखलाबो जोंनि थाखाय बेबायदिनो गरम सिजेनावहाय जोबोद मोजां ओ बेबायदिनो जोङो दाब लोङो जोङो। बेबदिनो ओ गोबां बिबदिनो नारेंखलनि एबा दाबनि फाननानै गोबां फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। ओ आरो बेबायदिनो गरम बोथ बोथोराव जों मोनबावनायखौ जों नुनो मोन्दों बेबायदिनो थरबुस होनो ना जों वाटारमिलन।
औ हायो मोनो मोनो।
औ आरो बे ओ खुसेर खुसेरनि नानै फाननाय जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो गोबां ने बेफ फिथाइ फिथाइ सामथायनि जाहोन जाहोनैनो जों माने जोंनि देहानि थाखाय मोजां जोंनि फिथाइ सामथाइआ गोबां माने जोंनि देहाखौहाय मोजां ओ सस्थ' खालामो एबा जोंनि देहायाव खमजुरि जादोंब्ला जोङो फिथाइ-सामथायाइ नि बिदै ब्ला मोजां जायो जोंनि देहायाव गोबां माने प्रटिनफोर जों भिटामिनफोरखौ जों मोननो हायो। आरो बेबायदिनो दालिम ओ दालिम मोनथिखायोना नोंथाङा। ओ दालिमा जेतु जोंनि ओ थै जायो होननानै जों मोनथिनो मोनो बे ओ बेखौहाय जायोब्ला थै जायो होननायखौ जों मिथिनो मोनो ओ माने गोबां
औ औ
जाय जाय मानसिया बेरामाव गोलैनानै औ
बेखौ जायो आरोना बिदिनो आपेल फिथाइ गोबां माने रोखोमनि फिथाइ सामथाइ ओ खिसमिसनो, खिजुरनो, बादाम बायदिसिना रोखोमनि फिथाइ-सामथाइ दं आरो बेखौ जों जानायखौबो जों नुनो मोनो।
औ
मानो होनोब्ला बियो जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा होमबा नोंथां आरो फिथाइ-सामथायाइजोंनो जोङो गोबां माने बेफोर ओ बेफोरबायदि जोङो क्रिम गोबां बायदिसिना रोख खोमनि बानायनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओ मोखाङाव फुनग्रा एबा फेस वास बेबादिनो क्रिम। बायदिसिना रोखोमनि ओ सेम्पु होन गोबां माने बायदिसिना रोखोम फिथाइ-सामथाइनि ओ गेजेरजोंनो गोबां बेबायदिनो फांगि एबा जुस नायनानै बेबायदिनो ओ गावनि एबा बेबायदिनो फ्लेबारफोर बनायनायनानै आपेल एबा थाइजौ बेबादिनो अरेन्ज गोबां वाटारमेलन, किवि गोबां फिथाइ सामथाइ दं नङा होमबा नोंथां बेफोरनि ओ फिथाइ सामथायाइनिजों बनाया नै माने फालांगि एबा कम्पानिफ्राव लांनानै गोबां माने ओ बेबायदिनो फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों एबा जोंनि थाखायबो मोजां जादों बेबायदि ओ बरननानै जोङो बेबायदिनो गरम सिजेनाव जोङो लोंनो हायो। आरो बेबायदिनो जोंनि थाखाय देहानि थाखाय मोजां जोंनि फिथाइ सामथायखौ जों जायोब्ला सो एबा जोङो न'फोराव जोङो गायना लायोब्ला जोङो जोंनि न'फ्राव जों थायोब्ला जोङो ओ जोङो सिजेन बाय सिजेन जों जानो मोनो जोंनि फेमिलिफोरजों जों जानो मोनो। जोङो बै ओ मार्केट एबा जों टाउनफोराव फाननायखौ जों जायोब्ला जों बांसिन बेबायदिनो सालाफोरनिखौ जों जायोब्ला जों बांसिन मेडिसिन होनाय मोनो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ बिसोरो फालांगियारि औ
औ ओंखायनो जोङो माने जोंनि ओ न'आवनो जोङो फांफा फांनै एबा जोंनि फिथाइ सामथायखौ जों गायना लायोब्ला मोजां आरो जोंनि ओ न'फोराव औ आरो बेबादिनो ओ गोबां माने बिदिनो बायदिसिना रोखोम ओ बेसादफोरबो बनायनाय जायो।
नंगौ औ नोंथां ओ जोङो बे खुसेरखौ जोङो आबाद मावनानैबो जोङो बे थांना थानायनि राहा बा रां आरजिनायनि राहा महरै जों लानो हायो मानो होनोब्ला दानि दिनावथ' जों खुसेरखौ ओ गोबां आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। आरो जोङो आब खुसेरखौ न'आवनो आबाद मावनानै जोङो। बे खुसेरनि दिहुनग्रा मेसिन बायनानै जों बबेयावबा फानहैयोब्ला जों गोबां मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो। जेराव जोङो खुसेरखौ ओ सोरबा फालांगिरिनो फानबा जेसेबां फैसा मोनगोन बेनिख्रुइ जोङो मिसिन बायनानै गाव हारसिंनो बबेबा बिफां सायाफोराव जनानै फानहैयोब्ला अब्ला जों बांसिन मुलाम्फाखौ मोननाय जायो आरो नङा आ नङा होमबा नोंथां नोंथाङा औ नोंथांनि मथेब्ला बेयो खुसेर फानग्राफोरा बे खुसेरनि बिदै फानग्राफोरा सानसेयाव बेसेसो फैसा आरजिनो हायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना।
ओ आंनि मिनथिनायावथ' माने बेबायदिनो ओ गेलास ओ बेबायदिनो देस दिस गेलासावहाय बेबायदिनो गेलासेयावहाय बेबायदिनो टुयन्टि रुपिस एबा बिदि मोनो आरो ना। सानसेआवनो गोबां माने रां खामायनो हायो बिसोरो ओ बेबायदिनो सानसेयावनो ओ बेबायदिनो फन्द्रस' ए-ए-एबा बेबादिनो हाजारसे माने बिसोर ओरैनो खामायनो हायो आरो ना। दंफां सायाव जिरायनानै गोबां ओ माने बांसिन खामायो होनोब्ला बांसिन जेब्ला गरम गरमा बांसिन जागोन अब ब्ला सुबुं माहारिफ्रा फैनानै माने लामा ससेफ्राव नुयोब्ला माने लोंनो गोसो जानानै माने बेबायदिनो गरम गरम बांसिंन जायोब्लाथ' जोंनि खुरैफोरा रानखांनानै जोङो लोंनो गोसो जायो नङा होमबा नोंथां ओ बेयाव बांसिन आङो सेल जानायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां।
औ औ अनगायैबो जोङो बे ओ खाजि नेमु बेखौबो जोङो बे लामा दथाफोराव सेब नानै जोङो फाननो हायो। आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हायो जे बे नारें जुम जुमब्रा कमला आरो नेमु खाजि बेफोरो जोङो गोबां बिबांनि भिटामिनफोर मोननो हायो नङा होमबा नोंथां। आरो जोङो बे औ आमलाइ फिथाइावबो जोङो भिटामिन सि गोबां मोननो हायो जायफोर मानसिफोरा भिटामिन सिनि आंखालाव दङ बिसोर आमलााय फिथाइफोरखौ जायोब्ला मोजां जायो आरो भिटामिन सिनि आंखालाव थ' मानसिफोरनो गोबां हाथथायनि बेरामखौबो जो जों नुनो मोनो नङा होमबा बे हाथायनि बेरामफोरा हाथथायनिफ्राय थै ओंखारनायफोरा बेफोरथ' भिटामिन सिनि आंखालावनो जायो। इफोर आमलाइ फि थाय जायोब्ला बेफोर बेरामफोरा एसे खमायनायखौ जों नुनो मोना आरो नङा होमबा नोंथां। आरो औ आरो बेफोर फिथाइनि गेजेरजों जों बायदिसिना मुलि बाहायनाय मुलि बानायनायखौबो जों नुनो मोनो जायखौ जोङो मुलिनि गलाफोराव जोङो भिटामिन सि मुङै जों बायनानै मोनो आरो बेफोरखौनो जों बायनानै जाबोगासिनो दङ बेफोरखौनो डाक्टर फोर जायफोर मानसिफोरा भिटामिन सि आंखालाव गोग्लैना दं बिसोरनो बेफोर मुलिखौनो लिरनानै होनाय जायो। बुंनो थाङोब्ला मुलिफोरखौ जास्लायस्लाय जोंनि थिंगायावनो मोनखानाय बे फिथाइफोरखौ जायोब्ला साबसिन जायो आरो जेराव जोङो जेबो केमि केल बाहायनायखौ जों नुनो मोना बे मिथिंगानिफ्रायनो फैखानाय नालाय बेयाव जेबो मुलि सुलि बाहायनायखौ नुनो मोन ना जोङो पियर फिथाइखौनो मोनजायो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ। बिदि बा नोंथां जों दोनथ'नोसै नामा जों बो जाबोबायमोन।
औ नोंथां नोंथांजों।
बिदिब्ला नोंथांजों औ दे औ औ गोजोननाय थाबाय। दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै